हेलौ
औ
उम नोंथाङा फ्रि ना?
औ बुंनो थाङोब्ला आं दससे समनि थाखाय फ्रि।
उम नोंथाङा जुदि फ्रि मोनब्ला आं नोंथांनिसो मोनसे आयदा लानानै फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
आयदा आयदा होनोबा आं बुजियासै बुंनो थांबा टपिक नामा?
औ
अ औ बुजिदों औ बुंलाय नोंथां।
दा आंनि टपिकआनो जाहैबाय बा आयदायानो जाहैबाय ना हमनायनि सोमोन्दै।
ओ ना हमनाया अबे अबे जायगायाव माने
ना हमनायखौथ' जोङो दैयावनो हमखायो। दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सानदों
नोंथांमोननि गामियाव ओ नाफोरखौ बोरैहाय हमनाय जायो?
नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथांनिसिम आं सोंदोंमोन नोंथांमोननि गामियाव नाफोरखौ बोरैहाय हमनाय जायो?
नाफोरखौहाय बोरैहाय हमनाय जायो नोंथांमोननि गामियाव?
ओ ना हमनाय होनोबा ‌
जेखाइ उम जेखाइ खबाइ आरो
औ
ओम नोंथाङा जुदि बिबुंथि लाखिनो हायाबा आं लाखिग्रोनोसै। नखौव जोंनि थिं जोंनि गामिथिंहाय नाफोरखौ ओरैहाय हमनाय जायो जेरैहाय सिख्लाफोरा बा आइजोफोरा बा ओ हौवासाफोरा मा खालामो जेखाइ खबाइ गोबां बा बा इउस खालामलादानिया आंङो कारेन्ट स्टाइल बा मा होनो जोंनि जाफुबाय थानाय स्टाइल ना हमनाय स्टाइलखौ आंङो खोन्थानोसै जोंङो फुख्रि दैसाफोराव बा बारि खनाफोराव बोरसि बोरसि सानानै नाफोरखौ हमनाय जायो। लोगोसे मालायनि लोगोसे जों मालायनि दुब्लिफोराव बा फोथारफोराव आबाद मावनायाव जोंङो खखा सानानै नाफोरखौ हमनानै ओम मोननायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे दैसाफोराव थांनानै जोंङो कारेन्ट सर्ट होननानै नाफोरखौ बुथारनानै जोंङो ओमबुथुमनायखौ जों नुनो मोनो दा नाखौ जों मानो हमो होनोब्ला जों थारैनो मिथिगौ। सोरबा सोरबा जानो हमो सोरबा सोरबा फाननो हमो सोरबा सोरबा ओम सोरनोबा हरनो थाखाय हमो। दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सानदों नोंथाङा नाखौ बांसिनानो मानि थाखाय हमो?
उम ओम बांसिन होनोबा जोंङो ओम गिबियावनो बुंनो सानो जोंङो जानायनि थाखाय जानायनि थाखाय हमो आरो जानायनि अनगायैथ जोंहा जेबो राहा गैला जे जानायानो जोंना मेन जायो आरो जानायानो होनोबा आरो बेलेगनि मुगायाव जे जिउ खुंनाया फैगोनबा जोंना फाननानै एबा रां रां बुथुमनाय बिनि बिसोर मोननाय मोननाय खौराङा फैनाय जायो आरो नों नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायदों आंङो। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दोन
ओम आंनि बिबुंथिखौ आंङो लाखिखाबाय दा नोंथांनिसिम आरोबाव आं मोनसे सोंनो नागिरदों। दा ओम नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नाखौ नोंथांङा बांसिन नुनो मोनदों?
बुंनो थाङोबाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि
औ औ औ औ नंगौ फिथिख्रि ओ ना मागुर ना सिंगि नाथुरि आरो नास्राय नास्राय बर' ना गोरै ओ गांजेमा खांख्राइ गांजेमा खांग्रा ना बारलि ओ आरो नाथुर हारि गोबां रोखोमनि ना सल हारिबो मोननाय जायो मानोना दै फिसा एरिया नालाय आरो हाजो एरियानिफ्राय जे हाजोनिफ्राय दावखोनाय ओ गुफुर ना होनोब्ला ना ओ स्कस आरि बायदि रोखोमनि नाखौ जोङो बे जोंनि ओ- ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। आरो नोंथाङा माबा मोनसे ओ सोंबावनो दङ होनबा नोंथाङा सोंलाय।
उम उम आं सोंनायनि सिगां माने जोंनि ओनसोलाव मा मा नाफोरखौ मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै बुंग्रनो आ जोंनि गामियाव उम नाफोरखौ बांसिनानो जों उम उम मेथखा बारिफोराव उम दोलबारिफोराव ना मावा नास्रै ओ ना फिथिख्रि ना बोथिया ओमफ्राय ओ खुसिया नाफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो लोगोसे जों ना सिंगि। ओ ना सिंग्रा होननानै जों जायखौ बुङो फिसा फिसा दारि गोनां। बेफोरखौ जों बांसिन मोननो हायो ना थुरिखौ हाब्रु सिङाव जेब्ला जोङो दैखौ फोराननानै खुरख'यो अब्ला जों नाथुरिफोरखौबो मोनो। दा बेफोरनोसै जोंनि गामियावहाय ओ नाफोरखौ हमनाया उम गोबां जानानै फैदों सोरबा सोरबा जाल लानानै सोरबा सोरबा कारेन्ट सरत होननानै सोरबा सोरबा ओ मा होनो बाल्थिंफोरखौ लानानै आलिफोरखौ थेनानै बिसोरो ओ नाफोरखौ हमो ओ आं नोंथांनिसिम सोंनो सानदों। नोंथांमोना नोंसोरनि गामियावहाय ना हमब्ला मा मा आगजुखौ बांसिन बाहायनानै नाखौ हमो?
औ नोंथाङा बे टपिकखौ जे नो सिगाङावबो नोंथाङा बुंबोबाय मोनसे बे टपिक मा मादों हमो। जेनेबा आंबो बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलाव जेखाइ जेखाय जेखाइ आरो सेन ओ खखा बेफोरदों जे दैसानि नाखौ हमनो मोनो आरो ना। दैसानि नाखौ हमनो मोनो होमबा दैसानि नाखौ हमा जेनेबा फानो आरो ना सा जेनेबा जाल होना दोनाय जेरै फासि जाल होनाय बायदि बिसोर जेखाइ-खबाइ फोरदोंबो खामो आरो ओमफ्राय जालफोरजों जे ना बोयो बिदि नाखौ बोनाय जायो आरो ना। आरो
जे खाजा जे खाजायाव जे नाखौ ओ मिथुखा बोनानै जोङो नुनो मोनो। जे मानै माफा ना फैफायो बेफोरबायदि नाखौ ओ हमनो हायो आरोना जे जेखाय माबा जेखाय-खबाइ खबायाइफोरजों ओ औ आरो जोंना आलादायै फैगोनबा जोंना बोसोरसे सानाय बोरसि सानाय एबा बोरसि सानायफोरखौ जों नुनो मोनो जे उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जों बोरसि हारि साबोदों बेनो बेयो जोंनिफ्रा ओ मोनसे रोखोमनि ना सानाय बेखौबो बुंनाय जायो आरो ना।
दायो फै आरो बुङोबा दायो फैगोन समनि बै फैगोन समाव जोंहा मर्डान एरिया मेसिन हारि बाहायबोदों ना। जों बे मेसिन हारि जेरै-दै सारनाय, मा सारनाय, बेफोरखौ मेसिन हारियाव बाहायनो बोनाय जादों नालाय जों ओंखायनो बे मेसिनखौ बाहायनाय जायो आरो। ओ जे जाथेखे ना हमनायनि थाखाय जों मेसिन हारिखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो फैगोन समाव जे जों बे मेसिनफोरखौ बाहायलांहोबाय थानाय मोनसे हाबा बेखौ मावनाय बिदि मावलांनाय बिदि मोनसे खोथा जाबोदों आरो। बे बि बि खौ लाखिबाय नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो दोङो नामा सोंलाय हाफिनो हागोन।
उम। ओ नोंथाङा जेरैहाय सोंदों आं उम बुंबावगोन मोननैसो नोंथांनिसिम सोंलु सोंगोन बेनि सिगां आं बुंग्रोनोसै। उम जोंनि गामियावहाय जेब्ला मानसिफोरा ना हमो मा खालामो बिसोरो ओम मुथुखाफोरखौ बोलाजोबनानै उम बिनि दैखौ फोराननानै बिसोरो नाखौ हमो। नाखौ हमनानै बिसोरो ओ जेब्ला नाया गैजि जागोन बेफोरखौ बुथुमनानै सोरबा सोरबा नु नुआव लाखियो जानो थाखाय सोरबा सोरबा फानहैयो आरो बिनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो। गोबां ओ दाम गोसा जो ओ जेरैहाय ना बोथियाफोरखौनो जों फानोब्ला जोङो फवासेयावनो ओ नैजौ गाहाम बा सेजौ बाजि गाहाम जों मोननो हायो लोगोसे ना मावगुरा फवासेयावनो जोङो नैजौ आरो ओ मा होनो ए ओ क केजियाव जोङो से केजियाव जों मोननो हायो। दाइनजौ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नानि दामा बेसेबां?
औ नानि दाम होनोब्लाथाय जोङो ओनसोलाव ना ना सिंगिया ओ आटस' थाखा जायो। फुवा आदस' जायो। आरो बुंनो थाङोबा नास्राय हारि होनबा नास्राय हारिफोरा जोंना हाजारसे गाहाम जायो जे हाजोनि नालाय हाजोनि साफा जायो औ गामि ओनसोल एबा गामिनि दंग'फोरनिफ्राय एबा दुब्लिनिफोरनिफ्राय एसे साफासिन जायो जोंना नाया फ्रेसबो जायो। जोंनाव ओंखायनो बिसिं आलादा जायो जेरै ओम मानिपुरफोराव ओम जागा मानिपुर मोनसे जागानि नाम बेफोरबायदि मोनसे रोखोमनि माबा माबा सुनाय जायो आरोना। जेरै ओ नाया होनोब्ला ओ नानि जेरै गाहाय ओनसोल गाहाय ओनसोल होनोबा गामि एरिया एबा गाहाय टाउन सहर बिसोराव जेरै नाया ओ नाया बाजि रोजाबा जोंना हाजोआव ओ जौसे रोजा बिदि जायो आरोना। आरो आरो गोबां रोखोमनि बिदि ओ नाया जोंना आलादा आलादा माबा जायो। नोंथाङा बुंलाबाय ओम जौसे जौसेयाव फुवासे मोनो नाथाय जोंनि सें नङा जोंनि सें। ओ मा होनोमोन अवान थावजेन होनो बा अवान थाावजेनआवसो मानसे पुवासे मोननाय जायो। बुंनो थाङोबा जोंनिसिं बुहुत दामनि ओ खौरां दोङो जे दामा माबानाय जायो आरो
बुंनो थाङा गोबां ओ गोबां हाबा मावनायफोरनिफ्रायबो जोंनिया ओ ना हमनाय मेचिन जोंना बुङो। थांबा ना हमनाय मेसिन बेफोरनि दामाबो बेसे जायो आर ना ओंखायनो बेखिनियावनो नोंथांसिम दोनना फोजोबबाय आङो नोंथाङा खोनादों
औ औ खोनादों खोनादों।